खोनादोंना औ नोंथां खोनादों औ अब्ला जों अब्ला जों दिनै नों थां जोंनि बर'फोरा गोदो गोदाय माबोरै मैहुर खालामोमोन? बेफोरनि सोमोन्दै दसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
नोंगौ नोंथां औ सावराय जागोनने औ नंगौ दे जागायदो।
ओ मैहुर खालाम नाय होनोब्ला बर'फोरा गोदो गोदोनिफ्रायनो ओ मैहुर खालामनानै जाबोदोंमोन जेरै गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय जेनाखि मैहुर खालामनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर जेरै औवानि जं बानायनाय थांगोन जेरै ओ जे बानायनाय बेफोर नांगौ बुस्थुफोरखौ रेडि खालामनानै बिसोरो अरनबारि फारसे एबा हाग्रा फारसे ओंखारलाङोमोन। थिग बेबायदिनो बिसोरो ओ अरनबारियाव ओंखारलांनाय समाव उमुग जुनारखौ मोनगोन एबा ओ सेसा मोनगोन एबा अमा मोनगोन बेबायदि टारगेट लानानै थाङा जि हाग्रायाव मोनबोयो हाग्रानि अमायानो जा एबा मै जुनारानो जा एबा सेसा ओ माबा मोनसे जिब जुनारफोरखौ बिथांमोना जि मुवा बेसादखौ मोनो जि जिब जुनारखौ मोनो बिसोरो बे बुस्थुखौनो नानै फैयो
नंगौ
लानानै फैनानै लानानै फैनानै बिसोरो न'फोराव माखासेफोरखौ
ओ जयैनो एबा खौसेयै जायो रंजा बाजायै न'आव आरो माखासेखौ गावसिनि न'खर खुंनो थाखाय बिजनेस पारपसाव जेरै रांफोर आरजिनो हायो खोमा साननानै माखासेखौ बायजोआव बाजारफ्राव एबा गलाफोराव फानहैयो आ रो नोंथां बेबायदिनो औ बेबायदिनो गावनि न'खरखौ खुंलाङो आरो आरो बेजों लोगोसे ओ बे जिब जुनारल' मैहुर जिब जुनारल' मैहुर खालामा लोगोसे जेरै ओ ना नाफोरखौबो दैसा एबा दैमाफोराव जे जेखाय आरो फासि लाफि सेन बेफोरबायदिजों गोबां रोखोम रोखोमनि नाफोरखौहाय बुथुमनानै लायो। आरो बुथुमनानै लाबोनानै न'फोराव माखासेफोरखौ
ओ न'फोराव जाफैयो जेरै बे नाफोरखौ मोनबोनाय समावहाय ओ ना फिसा फिसा गोरलै जेरै मैथा गोखै होननानै बुङोना नोंथां? बे मैथा गोखैजों जायो आरो माने जानोबो जोबोद गोथाव मोनो। आरो नैबे फ्राय नैबे दानि गरम बोथोरावथ' ओरैबायदि मोजां माने गोसोफ्रा गोजोनलायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो माखासेखौ जानानै बेबायदिनो जेरै ना गेदेर ना बालाबोथिया ओमफ्राय ना सलथखा ना खान्दा ना बामि ना एलेंगाफोरखौ माखासे जानानै बेबायदिनो न'खर खुंनो थाखाय माखासे ओ फालांगियारि एबा रां आरजिनो थाखाय गलाफोराव फानहैयो आरो बेबायदिनो नोंथां। नोंथाङा बेफोरबायदि ओ मैहुर खालामनो मोनफेरबायना मोनफेराखै आरो खालामोब्ला नोंथांमोननि साइदजों माबायदि खालाम। खालामो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनि बर' हारिनि गासैबो सुबुंफ्रानो मैहुर खालामनानै मोजां मोनो। हारिखा बा गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिया हाग्रा ओनसोलाव थाबोनायलाय। बा हाग्रा खाथियाव गामि जाबोनाय नायलाय बेखायनो। जोंहा मैहुरजों गोबां दा जोबोद लोब्बा दं आरो बेयो दा बेबायदि बुंब्ला आं गावाबो सिगांग्रो ओ जेब्ला ओ दुहिफ्राय बोसोर जाबाय। गोबावसै बेबायदिनो जोंनि गामिनिफ्रायबो जोंहा। मेसें बोथोराव बा गोजां बोथोराव बै समावहा मैहुर थांनायनि हुदा दंमोन। बेबायदिनो आंबो थांफादोंमोन सानसे आं बिदिनो खनसे खननै थांदों आरो दा बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय सुबुंफ्रा। मैहुरुफ्राव थांबा ओरैबो ओरैबोथ' हाग्रा। गैया नालाय नाथाय ओरैनो जोंना न'खर न'खर बारि। फोरा गिदिर गिदिरथार नालाय बेफोर हाजो बेफोर हाग्राफ्रावनो। मैहुर खालामनो थाङोमोन आरो ओरैनो ज'। बै जोङो ओरैनो साब्रै साबा बा नङाबा माब्लाबा दाइन जोनसिम बा जि जोनसिम थाङोमोन आरोना जोंनाव जों बेबायदि ओरैनो जं थायो जोंनावहा जं होननाय जं हाग्रानि अमाफोर फैबा हाग्रा मानि अमाफोर मोनोब्ला जों सुनो। बा बेखौ खुबैनो थाखाय मोजां आरो बे जङा आरो बेबायदिनो जोंहा बोरला थायो बोरला थिर बे बोरला थिरजों जों बे फिसा फिसा जुनादफोरखौ गानो मोजां आरो गोजाननिफ्राय। बेबायदि आरोना जेरै सेसा नेेवलाय बेफोरबायदिखौ। गावनो मोजां आरोना ओंखायनो बेखौ थांनो थाखाय आरो। सिखारि बा मैहुर खालामग्रा सैमा थायो बे सैमा मानै माथाम लानानै थाङो। ओमफाय आरो बेफोरो जुनारफोरखौ बहा थायो बहा थाया बेखौ मिथि थियो आरोना बिसोरो मोनामसुनानै बेयाव मोजां जोंखौ हेफाजाब होयो आरो मैहुर खालामनायाव सैमाया दा बेबायदिनो थाङो जोङो औ बेबायदिनो थांनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव थांनायखौ नुनो मोनला आरो बेयो मैहुर खालामनायखौ। एसे सुबुंफ्रा जोंना सोलायलांनो हमबाय बा फालांगियारि बिथिं बिथिङाव थांङोसै आरो ना। बेबायदिथ' हाग्रा बंग्रानि बेबायदि जिब जुनारखौ जानाया गाज्रि बेनो आथिखालाव मानोना बेबायदि जुनारफ्राबो जोबलांनो हमगासिनो। बेखायनो बेफोरखौ एसे खमायलांबाय आरोना दा आथिखालावहा सरखारफ्राबो एसे गोबां गोख्रों जाबाय बेफोरखौ बादा होयो एसे। आरो थ आरोदि बेबायदिनो जोंहा आ जोंनि सेरावनो थानाय बुरलुंबुथुर दैमा दङ बे बुरलुंबु थुर दैमायावहा जोंहा गोदो बा आथिखालावबो जायो। दा दैज्लां बोथोरावहा जेब्ला बांसिन अखा हानानै। माने मा जायो ओ एसे एसे दै जायगा। सानायखौ दंग' दंग'फोरखौ गारना गालाङो आरो ना बुरलुंबुथुरा राननानै गारना गालाङो अब्ला बे दंग' बे सा सान्दुं गोसायावहा दा आथिखालाव नै दा साननैसो दैज्लां बोथोर नालाय। गोलोम बोथोर दायो बेहाय माने ज' रायजोफ्रानो मोनब्रै मोनबा गामि ज' नांनानै बे दंग'फोरखौ आ ना हमनो थाङो आरो बेहाय जाय ओ गासैबो सुबुङानो लाना थाङो जे लाना थाङो सोरबा सोरबा जेखाइ लाङो सोरबा फल' लाङो बेबायदि आरोना जाय जेनेखा आरो जा हायो हमनो थाखाय थ बेवहाय मोन ब्रै मोनबा गामिजों जा बुरजा मानसि जायो ज' जानानै जों ना हमहैयो आरो बेबायदिनो ना हमदों ओ ना हमनोबो दों बा मोनदोंबो बारलि ना रौ ना मिर खा बायदिसिना बे बालाबाथा ना ओ बेफोरबायदि बायदिसि ना मोननाय जायो बुरलुंबुथुर दैमा नालाय बिदि बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय फैनानै जों बेखौनो सोरबा माखासे उफ्रा फानोबो माखासेफ्रा न'आव जायो आरो बेबायदि बेबादिखौ जों नुनो मोनो आथिखालावबो जाबाय थायो जोंनि ओनसोलाव दा नैबे साननैसो जासिगोन दाथ दै रानलांदों आरोना दायो माने अखा हायाखैना दायो एसे दंगखौ आ लाङो आरो थुरि बारि थायो बे गोजौ थुरिया औ बे थुरिबारिफोरबो थाङै थाङै जों बिदि हमहैयो आरो नायहैदो सान्दुं गोसायाव बेबायदि जायो आरो बेबायदिनो मेसें बोथोराव बा गोजां बोथोरावबो दै रानलांबा अब्लाबो हमहैयो आरो ना बेबायदि आरो ओमफ्राय बेफोरनो आ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मैहुर खालामनाय बा नों नोंथाङा बे जों जिब जुनार लियाव' नों मैहुर हङा जों नाफोरनिबो मैहुर खालामनाय जायो आरो ना औ बेफोरनो नोंथां औ
औ
दायो आरो औ बेबायदिनो आ जोंनाथ' गासैबो एखे नालाय जों गासिबो बर' हारिनिनो सुबुं बा जायगा लायै जायगा आलदा आलदा जायो नो फ्राबा आलदा जायो
औ
जे आबौ आरोना जों बे जेजों ओरै बोखांनानै हमो आरो नाखौ बेखौ जोंनि ओनसोलाव दला जे होनना बुङो जों औ ए बिदिनो दा ना मोनसिगोन आरो ना दा दैज्लां बोथोर दै फैबायना जोङो निजिराफोरावबो ओ बलान थायो रो जोंनि ओनसोलाव जों बेखौ बलान होनना बुङो निजोरा मानसि जावनाय बा मा ओ जं दङा लङा नाय बुङोना लङा जावनाय दै आबादावहा दै लाङो थाखाय लङाय जावनाय बेबायदियावहा ना मोनो आरो गो बां दायो ओ दला जेजों हाजानानै मोनो ना मावा थिना बेबायदि मोनलाबायो आरो गोबां सान्दा ना बेबायदि मोनो आरो बेबाय बिदिनो आरो सेन सानानैबो खखा सानानैबो ना हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बे दैलां बोथोरावहा नोंगौ आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो जानो हागौ ना?
औ नोंथां नोंगौ नोंगौ। जोंनिथिंबो दैज्लां बोथोर सफैबाय नै दायोथ' गामियाव दङ। नानि माने बुंनो थाङोबा नानि आंखाल गैया बायदि जालायलांसै आरो दा समाव माने जोंनाथ' भुटान सेर सेर नालाय दायो भुटाननिफ्राय ओरैबायदि हा ओ नाया गोजावबोगासिनो दङ फैगासिनो दङ। ओ एसे अखा हाबाथाय माने जे नो फासि जालनो ओ बुरुं बै सेनखौ जोंनिथिं बुरुं होननानै बुङो नों
औ औ।
माने बेफोरखौ रेडि माने आब्रांआवनो सानानै दोनहैखायो आरोखि माने जोंनिथिं बोथोरखौ नायनानै बेफोरबायदिनो अखा हायोबा ओ मोनबोयो आरो मोनबोनानै रंजा खुसि
बे अखा हानायाव खावै ना दावगायोना हरावहा औ बेफोरखौबो हमनो जं जंजों सुनानैबो लाबोदों आरो हराव टर्स सेरै सेरै बा लेम्प लानानै बेबायदि आरोना ओं नोंथां जोंहा समा जाबाय बिदिबा दोनथ'नोसै औ दे दे औ दे औ